औ औ
औ नोंथां
औ नोंथां मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जास सिहरबाय
औ नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय मा खालामगासिनो मा खालामगासिनो नोंथां?
दङ ओरैनो नों नोंथाङालाय माबोरै?
दङ मोजाङैनो नै जिरायनानै दंगासिनो आरोना मोनाबिलिनि उम उम दे होमबा जोङो दा मा माबा मोनसे सावरायनसै ना
औ सावराय जा गोन नोंथां आंथाव नों नोंथांनाव माने सोंनो सानदों मैगंफोर ओंखारबाय गोदान गोदान दो रोखोमनि ना गोदोनि समाव जे ओ जोंनि माने आबै आबौमोनहा उम ओ माखासे मैगं थाइगंखौबो जे मुलि हिसाबै बाहायबोदोंमोन। बेनि गेजेराव मा मा मैगं फोरखौहाय
हाग्रानिफ्राय मोननाय नाय मैंगंफोरखौहाय हाग्रा बिलाइफोरखौ ओ मा मा मैगंफोरखौ माने मुलि हिसाबै बाहायदोंमोन नों मिन्थिगौ नामा नोंथां?
औ आं ओ मोननैसो मिथियो। ओ जेनेबा गासैखौबो मिथियाबाबो आं माखासे आ मोननैसो मिथिनायखौनो ओ फोरमायनानै होनोसै आरो नोंथांनि सिगांआव
औ
ओ जोङो ओ मा बुङो बेखौ ओ जा जारि एबा जों उसुमै होनो ना? औ बेखौबो औ बेख खौबो ओ जोङो बाहायो मुलि हिसाबै जोङो गारा जेनेबा एसे लोमज्रो साज्रो जाबा एरैबा बोरैबा जों गगा मोनोब्ला जों बेखौबो ओ दाउजों बा दाउ दाउसा फिस फिसा जोंजों रुनानै जायो जाहाथे एसे बेनिफ्राय जों रिलिफ मोननो हायो आरो ओमफ्राय लोगोसे जोङो ओ नोरसिं बिलाइ बेखौबो जोङो मुलि हिसाबै बाहायो माखासे फिसा फिसा ओ बेरामफोराव ओमफ्राय लोगोसे आरो जोङो उम बिनि अनगायैबो जों मोदुमफुल मुदुफुल फिथाइ फिसाखौबो जोङो ओ बाहायनायखौ नुनो मोनदों सिगाङाव गोदोआव जों नुनो मोनदों आरो बे मुदुफुल फिसा थायहांनायखौ
औ अमा बेरामनि थाखाय माने बाहायनाय जायोबा बेखौबा
बेखौ ओइ ओ गेस्ट्रिक जायोब्ला बेखौ ओ जायो आरो जाबा माने एसे मोजां आराम मोनो होननानै ओ बुंदों आरो ओ जायफोर बाहायदो बिसोरो बुङो आरो बिदि
आथिखालाव बेफोरखौ बाहायनाय नुगोना नुवा नुवा नों हो
आथिखालावथ' बेफोरखौ जोङो बारा बाहायनाय नुला थेवबो नुयो साफा सानै ओ जायफोरा एसे बैसो जानाय मानसिफोर बिसोरो बाहायो एसे एनै ओ
बाजाराव मोननाय मेडिसिनफोरखौ जानो बायो ना? माने गोदो गोदायनि माने आबै आबौमोना जि दङ एसे थांनानै दङ बिसोरो जानो माने बाजारनिफ्राय मोननाय मुलिफोरखौ जानो बायो आरो ना बेफोरखौ जानानैनो माने फाहामनो लुबैयो। माने
ओं फोना औ औ गोदोआव गोदोआव माने ओ बांसिन बिदि ओ बाजाराव मोननाय बा ओ डक्टरनाव मोननाय मुलिफोरखौ फ्राय जायामोन ओ बे गाज जायगा औ जायगायावनो मोननाय बाहाय यावनो बु थुमनानै मोननाय माने फ्राय गोदोनि मानसिफ्रा बेफोरखौ ओ मिथिजोबोमोन आरो मा बेरामाव मा ओ मा मैगंखौ मा बिलाइखौ जायोब्ला माने आराम मोनो बेफोरखौ फ्राय माने मिथिजोबोमोन।
औ उदै गाज्रि जानायफोरखौबो मा मा बाहायोन माबा मा होनो खिफि बेन्दोंफोर बाहायनाय बायदि होननाय खोनायोमोन आङो
ओ उदै गाज्रि जायोब्ला बां माने गोबांथि मिथ ओ मिन्थिला बारो थेवबो माने बेफोर बाहायनायखौ नुदों आरो मायाव मायाव बाहायोमोन बेखौ गोबां मिथिला ओमफ्राय जोङो ओ समफ्राम ओ बिजौ गोरलैखौबो बाहायो जों उदै सायोब्ला ओ बेखौबो बिजौ गोरलैखौ फुङावनो ओ सिखारनानै ओंखाम जायैनि सिगांनो बेखौ बिजौखौ जायो आरो।
बे बेफोरबो उदै गेस जानायफोरना जायो खोमा समफ्राम बिजौ
औ औ बा उदै सायोब्ला गेस जायोब्ला बेखौ जाब्ला एसे आराम मोनो होननानै बुङो आरो।
औ आंनि मथे थ खोनानायावहाय माने माना मुनि फुदिना खिफि बेन्दों माइसुन्द्रि इफोरखौ जायोबा माने उदैनि बेरामफोर सिंफोरावहाय माने उदै सिङावहाय गाराय जानानै थानाय बेफोरखौहाय ओ बेफोरो रानो होननानै खोनायो आरोना बेफोरखौ जायोब्ला माने देग्लिनानै जायो ब्ला गोदोनि समावथ' माइ अपारेशन ओ मामोन न' बेफोरखौ अपारेशनफोरखौ खालामामोन बे फोरखौ जानानै माने माने उम बेमारनि फ्रायहाय रैखा मोनोमोन आरो ना
नंगौ नंगौ
फोरनि हाग्रानि बिलाइफोरखौ बुथुमनानैनो माने मुलि हिसाबै माने जाय एसे एनै रों रोंगौ माने इफोरनिफ्राय सोंना लानानै देनानै जायोमोन आरोना गो दोनि मानसि
औ औ नंगौ
आथिखालाव बेफोरखौ बाहायनाय नुगोना नङा नोंथांमोननि जायगायावहाय
आथिखालावबो नुनो मोनो जोङो खायफा खायफाया जायफोरा गोदोआव ओ एसे मिथिबोबाय बाहायफेरबोबाय बिसोरो आथिखालावबो साफा सानै बाहायो बेयाव दाबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो उम
बेफोर माइसुदिफोर बेफोरथ' फुदिनाफोरा थ' ओरैबायदि मोजां मोने नारिं नारें लेबुजोंहाय ओ बाथोन बाथोन बायदि खालामनानै जायोब्ला नङाब्ला हालदै गोथांफोरजोंहाय गलाय मोनदेरहाय देग्लिनानै जायोबा माने उदै उदैनि बेरामफोरा हामो होननानै खोनानो मोनदों आरो आङो आरो आथिखालावहाय मानसिफोरा माने आयुरबेदिकफोरखौसो बाहायनो हमसै ना
औ नंगौ नंगौ नंगौ माने अ सिगां समाव माने एसे गेब जानाय बायदि जादोंमोन आरो खिन्थु दायो माने फिन ओ गोदोनि आयुरवेदिक औ बाहायफिननायाव माने मानसिफ्रा बांसिन ओ आवगायदों आ रो बेफोरखौ बाहायनाय बाहायनायाव।
आरो मानसिफोराहाय माने ओ बाजारनिफ्रायहाय ओम मुलि होनाय ओ मैगं थाइगं जानानैबो माने बेफोरखौ जानानै मानसिफोरा बेमार जादों। ओमफ्राय दा आयुरवेदिक मैगं मै बै माने बिलाइफोरखौ लोङो आरोना आं बि दि नुदों माने गोबां मानसिफोरखोनो आथि खालाव मा हालदै गोथांफोरखौहाय देनानै लोङो आं सिगां गेजेर समावहाय माने बे हालैखौ गोथां लों नाय बाथोन जानायफोरखौ बहुद खम नुबायमोन। आथिखालावहाय आरो बांसिन माने बेफोरखौ बाहायफिनबाय आरो हालदै गोथांखौबो मा खालामो मानसिफ्रा देग्लिनानै आथिङाव गासोमनानै लायो।
औ नंगौ।
बिदिबो नुदों आरो ओ खिफि बेन्दों खिफि बेन्दोंखौथ' ओंख्रिबो जायो मानसिफोराहाय माने गोथाङैबो जायो लोङो देग्लिनानै बेबायदि नुदों आङो।
औ। बिनि औ बे हालदै ओ हालदै जे ओ नोंथाङाजे गा आथिङाव गानानै लायो होननाय बिनि मानि थाखाय लायो बेखौ नोंथाङा एसे मिथिगौ नामा? मा मानि बिनि मा मुलाम्फा दं लानायनि?
आं खोनानो मोन्दों आरो दा जाहैफोरा माने खर' सायो, खर' साबाय थायोना, बेफोरखौ गासोमना लाब बा माने ओम एसे मोजां मोनो होनो होननाय खोनादों आरो आङो।
औ औ।
नोंथांमोनजों बाहायनाय नुगोनना नुवा?
ओ आं थ' बाहायनाय बेखौ बाहायनाय नुवाखै, सोरबा बाहायदोंमोन जानो हागौ। नाथाय आंनि नोजोराव आं गोलैयाखै आरो आं नुवाखै
औ बै बाय नोंथांमोननिजोंहाय बै हालदै गोसोम ना मा होनो? हालदै गोसोमखौ नुफेरगोना नुफेराखै
उम आं जोंनिथिं बे खौबो नुफेराखै माने रावबो मावाखै खोमा दासिमबो बेखौ
औ माने हालदै गोसोमा हालदै गोसोमा ओरैबायदि माने मुलि बाहायजायोनो बेनि बेसेनाबो जोबोर दाम। ओम ओ उम एकखिजेआवनो बेसेबांबा माने दाम दाम गोसा आरोना बेयो ओमफ्राय हाइजें हाइजेंआबो माने मोननै ज थायो आंबो नुव माने बावाखै आरो नुनाया आङो दस्रा जायगायाव बेरायनो थांनायसो नुदों आंहा हाइजेंबो मोनसे माने गेजेरावहाय एसे माने निला गाबनि थानाय बेबो मुलि जायोनो
औ औ
बेफोरखौ जाबा माने उदै सानायफोरा हामो होननानै खोनादों आरो ना आङो
औ
नोंथांमोननिजोंहाय बेफोरखौ आबाद मावगोन ना मावा
दासान्दिथ' जोंनियाव बेफोरबायदि माखासे भेराइटिसफोरखौ नुवाखै जोङो नर्मेल जायखौ जोङो सानफ्रामबो बाहायो बा ओंखाम ओंख्रि जानायफोराव बाहायो आरो औ हालदै ओमफ्राय जों हाइजेंखौबो जों जायखौ नरमेलि सरासनस्रायै बाहायो बेफोर हाइजेंफोरखौ मावनायखौ जों नुयो आरो बोसोरफ्रोमबो मावो जोंनि ओनसोलाव गोबाङानो मावो
माने जों नुनाय माने हाग्रायाव गासैबो गासैबो मैगं माब माने बिलाइफोर नुनायानो जों माने जोंनि थाखाय जों जाजायो आरोना गासो मैगं माबाफोरखौनो बिलाइफोरखौनो खिन्थु जोङो माने दासिम सिमावबो जिं सिनाया आरो माखासे माने कमन नामफोरखौल' मैफोरखौल' बा बिलाइफोरखौल' मिथियो जेरै माना मनिफोर माना मनिफोराबोथ' बि जोबोद मोजां मै दंना बियो बेखौथ' बाथोनबो जाजायो फाजाबो जाजायो ओंख्रि संनानै बो लाव लाव बिदै संनानैबो जाजा जाजायोना बेफोरखौल'सो मिथियो जोङो न' बे बेफोरखौल' जायो होननानै मिथियो जों हाग्रायावहाय गोबां मैगं थाइगं बे मैगं बिलाइफोरखौबो मोनो बिदिब्ला होमबा जोंनि सावरायनांगौ आयदाया जोबनानै थांबाय गोजोनथों नोंथां
जोनथों